नोंजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
थां
औ ओ दा आं नोंसांजों जोंनि ओ दोरोङारि फोरबो ओ दोरोङारि फोरबोनि सोमोनदै एसे ओ मिथिनो लुबैनानै नोंथांखौ आङो ओ फन खालामनाय जाबाय ओ जा जोंनि बे फोरबो फोरखौ जोङो मााबायदि रोखोमनि बा माबायदि जोङो फालियो बा खुङो
औ औ हागोन ओ फोरबो होननानै बुङोब्ला थ' जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो होनोब्ला गासै जोङो जोंनि फोरबो फोरा जों फालिनाय फोरबोआ गासै मोनबा जाहैयो जेरै बैसागु गु ओ बैसागु बिदिनो आमथिसुवा, आघोन फोरबो, काति फोरबो, मागो फोरबो मोनबा फोरबो बेनि गेजेरावनो आङो बैसागु फोरबोनि सोमोनदै एसे आ बुंलांनोसै दा बैसागु फोरबो फोरबो होनोब्लाथ' जोंनि बर' समाजा बे बैसागु फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव गाजा गोमजायै खा ओ माने बेखौ आ रंजा रंजाबोदों एबा फालिबोदों दा औ दा बे लेखायै आं बैसा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव बोखा खावनानै जोङो खुंलां- लांनाय जायो
औ
ओ दा जोङो बैसागु बोथोराथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो माबादि फालियो दिनैसिमबो जोङो ओ बेबादियैनो फालियो नाथाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायो अब्लाबबो जोङो गोद नि दोरोङारि नेम खानथि बादियै जेसेबां हागौ एसेबां जोङो फालिनो औ लाखिलांनो औ नाजादों औ नाजादों दिनैसिमबो थेवबो सम आरो थासारिजों जोङो गोरोबफानो गोनां जायो जेहेतु थु नि थाखाय एसेब्लाबो सोलायदों आ दा बे बेलायाव जोङो ओ गिबि जोङो गिबिसिनै जों मानहोनगोन बेखौ मोसौ मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालिग्रोनाय जायो आ मोसौनि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों बे दिनखालि जोबोरैनो गाजा गोमजायै आ खुंलांनाय जायो दा मोसौआ जोंनि माइनाव हिसाबै जोङो लोखि हिसाबै जोङो मोसौखौ मानियो एबा फुजियो औ दा मोसौनिफ्रायनो जोङो आ हाल ओ हालएवनानै एबा आबाद मावनानै जोङो माखासे जों सानफ्रोमबोनि जानाय आदार बे आदारखौहाय बायबा माइ आबाद खौहाय जोङो दिखांनो हायो दा बेनि थाखाय फाइनो जोङो बै मोसौखौ माइनाव हिसाबै जोङो साननायलाय बा फोथायनायलाय औ
बे माइ आबादनि अनगायैबो मोसौआ जोंनो आरो मा गाइखेरबो होयो आरो ना
औ नंगौ होयो ओ दा औ बेनि बेनि थाखायनो जों मोसौखौ ओ बोसोराव खेबसे गिबि बोसोराव जोङो बेखौ गाजा गोमजायै मोसौ बैसागुखालि जोङो फालिलांनाय जायो गिबि जोङो ओ मा होनो बेखौ मोसौ बैसागुनि गिबि ओ सानखालि जों फुङावनो फुङावनो जोङो सि खारनानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय जा जुगारखौ खालामनानै लानाय जायो आ जेरै औ मोसौनो गानहोनो थाखाय ओ फान्थाव ओ फान्थाव बे मा होनगोन लाव फान्थावनि माला औ सुनाय जायो औ थाराय बायदिसिना होनानै औ बेफोरखौ माला सुनाय जायो औ नंगौ नोंथां ओ बेनि अनगा अनगायैबो जोङो मोसौनि मोदोमाव आ फाख्रा फाख्रि सिन माने गाब गाहोनो थाखाय थाखाय जोङो जानाय थाव गोथां जों बै हांगारखौहाय सारायनि हांगार एबा दोनि हांगार खौहाय जोङो बै थाव गोथांथिं औ ओम लगायनानै औ फोनना होनाय जायो औ नंगौ नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो माखासे मोसौनि मोदोमाव खुबैनो थाखाय ओ लाव फान्थाव फोरखौ खौ हानानैबो लानाय जायो थुख्रा थुख्रायै आ बेेनि उनाव जोङो मोसौ गलियाव गिबियावनो जोङो आलारि बाथि फोजोंग्रोनानै ओ खुलुमग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो दैमा एबा दै दैखर ओ दैसाफोराव औ फुख्रियाव लानानै थांनाय जायो आरो बै लांनाय समाव जोङो मोसौनि मोदोमफोराव बैे थुख्रा थुख्रि हाना ल ननाय आ लाव फान्थावखौ खुबैनानै होयो आरो आरो मेथाइ खननाय जायो आरो लाव जा फान्थाव जा होननाय खुगा मेथाइ दोंसे खननाय जायो जाहााथे मसौवा आ माने मोसौनो बोर साबस्रिनाय बाददियै जो ब मेथ खननानै बेफोर लाव फान्थाव औ खुबनानै होनाय जायो आरो जों बे दिनखालि मोसौखौ बे औवानि लावथिजोंहाय बुनाय जाया ना
औ
जोङो बे दिनखालि बिसोरखौ बै माबानि बिलाइ मा होनोम बेखौ थाराय बिला थाराय बिलाइ बेफोरजोंसो जोङो दिग्लि लथि औ बेफोरदिं औ बिलाइजोंसो जों बेखौ बुनाय जायो आरो औ आ आ आरो बे दिनखालि बिसोरनि गोदोनायाव गाननाय बे फागाखौबो खेवनानै होनाय जायो औ औ बेनि बेनि उनाव जोङो माबायावहाय मा होनो बे दैमायावहाय जों गिबियावनो बै फागा गोजाम फागाखौहाय दुरुंखौ बेहाय जोङो बेयाव बेयाव होनानै फुजा हो जोंनिथिं बावनाय जायो अ मान बिबार बायदिसिना आलारि बाथि धुुबधुना सावनानै बाउनाय जायो खुलुमनाय जायो बेनि उनाव जोङो दैयाव थुखैनानै बि फोथार फारसे हरनाय जायो आरो आङो नोंथांनिफ्राय ओ मोनथिनो लुबैयो जे जोंनि मानसि बैसागु औ बा बै जे जों मोसौ बैसागु खालि खुंखा जायो बेफोरनि सोमोन्दै इसे आं मोनथिनो लुबैयो नोंथांनिफ्राय
औ जोंना बिदिनो ओ मोसौ जेखौ जोङो मोसौ बैसागो होनाय नङा होमबा मोसौ मोसौनि दिन ओ मोसौनि दिन खालिनो जोङो मा गोबां ओ गोखा गोखै जायखौ होनो जों गोखा गोखै मैगं अ बिबदिनो जोङो अ जयै मा ओ गोखा ओ खायसे गामिसेयैनो जायो खायसेबा न'खर न'खर जायो खायसे गामियाव ओ गामिसे ज' लोगो नांना ज' जायो ओ बिबदिनो जोङो मा खौ ओ गोखा गो खै मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मा खााबथिंनानै जानाय जायो आरो बै दिनखालि आ खाय फाबा अमाजों जायो खायफाबा आरो मा आ दाउ दाउ बेदरफोरजों संनानै जायो आरो औ ओ बेयो गोखा गोखै ओ मैगं होनबा जोङो मा ओ गिबियावनो जोङो गासै ओ मैगंफोरखौ जों खाना लाग्रोनो गोनां जायो। अ खायफाबा जायो ओ सेजौ सेथा औ बिदिनो खारथिं आरो औ अ बिनि गेजेराव जोङो आं फांनैसो बा मोननैसो ओ मैगंफोरखौ नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों आ गासैखौबोथ' मोन बुंजोबनो हाया आङो थेवबो आं मोन मोनैसो बुंनो सै औ बेनि गेजेराव जोङो ओ गिबियावनो दङ जोङो ओ थालिर फस्ला आ दिंखिया थाइजौ खानथाल ओ बिदिनो र खिफि बेनदों ओ नोरसि खा ओ बा मान्दिया जायखौ जोङो मान्दिया ओ आ बिनि गेजेराव औ मानिमुनि ओ
मैथा
औ मैथ था बेनिफ्राय औ औ फाथो
माइसुन्द्रि
माइसुन्द्रि
बिबदिनो जों गोबां मैगं थाइगं गं बा बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगंखौबो जोङो मा खानानै बेहाय अ ज' खालामनानै जों मा एवनानै जानाय जायो आरो अ बिदिनो आ बै सागोनि से खालार खालि आरो जोंना मा आ ओ गिदिरखौ बा जोङो मा न'खरनि गोदोर गोलावफोरखौ जोङो मा दुगैस्रां लोबस्रां उनदै फोरा मा खुलुमनाय जायो आरो रोना बेखालि जोङो औ मानसि सि जायखौ बुङो जों मानसिनि फोरबो नङा होमबा बैसागोनि खालि आरो खालि जोङो मा मानसिनि फोरबो हिसाबै जोङो मा ओ न'खर न फोरबो जोङो माखासे फुजा होनाय जायो आरो अ बिदिनो औ बाथौआव जोङो धुब धुना सावनानै जोङो मा ओ न'खरनि सुख सान्तिनि थाखाय जों मा बोर बिनाय जायो आरो बोसोर गोदान हिसाबै जों बेफोरखौ ओ फालिनाय जायो आरो बि बिदिनो जोङो से खालार ओ से खालार खालि आरो खायसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मा ओ मानिबोनाय बा जोङो मिथिबोनाय मा ओ से खा लि जोङो मा ओ गोथैसोबो बावनाय जायो आरो ओ खायसेया नै नै खालार खालिबो बावनाय जायो नाथाय जोङो बांसिन खौनो नुनो मोनो जे से खालार खालि जोङो मा गोथैसो बा औ ओ गोथैसो बावनाय जायो होनबा जों बेहाय मा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुबोनाय बा मिथिबोनाय बा जोङो सोलोंबोनाय बा ओ जुमाय बा सेरेब फोरफोरखौ जोङो मा जौ गोरानफोरखौ जोङो बेहाय ओ बावनायखौ नुनो मोनो आरो औ ओ बि दिनो ओ नै खालार खालिनिफ्राय आरो जोङो मा ओ बैसागो रंजानाय बा औ मो सानायखौ जोङो ओ फालिनाय जायो आरो बा ओ‌ जोङो बा ओ बोराइ बेन थ'आ जोङो ओ गुबुन ओ‌ द दोलो जायो एबा जों गथ' उन्दैफोरा जों गुबुन ओ गुबुन आलादा दोलो जानानै जोङो रं जायो बा सेंग्रा सिख्लाया जोङो औ ओ गुबुन ओ दोलो जानानै जोङो मा ओ बिब्दिनो जोङो बैसागो गामि गामि बा गुबुन गामिफोराव जोङो मा ओ बैसागो मागियो आरो औ ओ दा बिब्दिनो ओ जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो ओ दा बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां
औ
नोंथाङा ओ जोंनि फोरबोफोरनि बागै एसे सुंद'यैबाबो फोरमायना गुवारै अ फोरमायना होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांनिसिमबो
दे बिदिब्ला
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों